खोनादोंना नोंथाङा? हेल औ ना
खोनादोंना हेलौ
आं खोनादों
नोंथांनि गारांखौ खोनायासै
दालाय औ हेलौ दालाय दे बिदिब्ला औ आंथ खोनादों
औ जखिजाया आं एसे लासै खोनादों जेबो नङा रायज्लाय जागोन औ दाख लायो खोनाबाय? औ खोनाबाय
औ आं खोनादों
औ जखिजाया जोंनि आयदाया जाबाय ओ जिखि जाया दानि जुगाव माबायदि मानसि माहारिया थांनानै दं माबायदि मोनसे जेंना जेथोजों जुजिगासिनो दं आरो बेफोरबायदिनो माबायदि सोलिनानै थायो दिनैनि जुगनि मानसिया दा बेनि बागै सावरायगोन आरोना जेखुया आं नोंथांखौ मोनसे औ नों औ मोनसे फिसा सोंथि सोंनो सानदों नोंथांखौ आङो जे दिनैनि मुगायाव सुबुं माहारिया माबायदियै दावगागासिनो?
औ दानि जुगाखौ नायोब्ला गोबां बिदि बादायलायनायनि मुगा आरोना जेनेबा ओमफ्राय आ आरो मानसिफोरनि गेजेराव अनलायलायनायाबो जोबोद खम जालांबाय खौ नुनो मोनसै आरो एनिफ्राय द गोबां मानसिफोराबो दा बांलांबाय जोंफोरा साख्रिफोरखौनो नायोब्ला मोनसे साख्रिनि थाखाय गोबां मानसि नाजायो आरो गोबां रोंगौथि गोनां मानसिफोरबो दङ थेवब्लाबो लाइ बहा मोनजोबनो आ बिदि जाबाय आरो जोंफोरा दानि जुगाव गोबां सोलायबोबाय माने गोबां खस्थ होबोबाय बेखौ नुनो मोनसै आरो। ओनिफ्राय मा सिफोरनि गेजेराव नायोब्ला बेनो जे गोबां। गावारि जालांबाय मानसिफ्रा। गावनिखौल नायो आरो। गावनि मुलाम्फाखौनो नायो। ओम जेनेबा गावनि मुलाम्फा जानो थाखाय सोरबा सासेनि गोसोआ बायग्लिबाबो बा सोरहा बा माबा मोनसे गिदिर खहा जालांबाबो माने मानसिफ्रा बिदि अनज्लायनाय गैला।
औ।
माने बुंनो थाङोबा जोबोद ओ बोरैबा मोनलायो आरोना बे
औ औ।
बिदि गोबां सोलायलायनाय नुबोबाय आरो। नोंथाङाबो फोरमायजागोन। माबायदि सोलायनाय बिथाङा नोजोराव नुबोदों।
आदसा जेखिजाया नोंथांनि ओ आंनि सोंनायनि फिननायखौ आं खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जखिजाया नों बुंनाय बादिनो दिनैनि मुलुगा खारगासिनो दङ नंगौ बियो सैथो। जेरैबायदि दिनैनि मुगायाव बांसिन मानसि सिया समखौ होसोयो। समखौ होसोनायनि ओंथियानो जादों गावखौ थांना थानायनि थाखाय आरो गावखौ थांना थानायनि ओंथिया जादों मुलुगाव गुबुनफोरा जेरैबायदि दावगादों लोब लोब गोजौआव गावबो माने बिब्दिनो दावगानो थाखाय सुबुङा समजों खारफादों। दा बेखायनो आरो सुबुङा समखौ होसोनायनि ओंथियाबो जादों रांनि गलाम फारसेथिं जोंहा दिनैनि मुलुगाव थांना थानो थाखाय जोंहा रां नङाब्ला जेबो गैया। जोंहा रां नङाब्ला जोंहा थांखि सिमां जाफुंनायजों लोगोसे रांनि गोनांथि दङ आरो रां गैयाबा जोंनि थांखि सिमाङाबो जाफुंनायनि एसे खम सान्स थायो। दा बेखायनो गुबुनफोराबो ओ बयबो जों सुबुं माहारिया दिनैनि मुगायाव माने रावबो रावनिबो मेगननि मोदैखौ हुगारनो सम गैला आरो रावनिबो थाखाय गाबनो सम गैला रावखौबो नेथनो सम गैला जाय हाय फारा फारि बयबो सिगां फारसे आवगायलांनायनि मोनसे थांखिजों दावगालाङो। दा बेफोरबायदिनो दिनैनि मुलुगा ओ सोलिगासिनो दङ जेरैबायदि ओ दिनैनि मुलुगावना गासै सुबुं माहारियानो जिथुबा बयबो गलाम जानानै थाजोब्बाय, रांनि आंखाल जेबो गैला गाननाय जोमनाय बायनो थांब्लाबो बेसेन खमाव मोनला बेसेन बुरजा बुरजानिसो नांगौ दाना बेफोरबायदि जालांबाय माने जेबो उ भाय राहा लामा गैला मानो होनब्ला नों जुदि दिनै जनानै थायोब्ला आं जुदि दिनै जनानै थायोब्ला आंनि आंनि बोथिसे ओंखामा दिनै फैया बेफोरबायदिनो थिग जे जोङो समजों खारफानो गोनां जादों नंगौना नोंथां?
औ थारैनो नंगौ।
औ दा नोंथाङाबो बेनि बागै सुंदयै फोरमायजागोन।
औ थारैनो दानि मुगायाव रांनि जोबोद बिदि गोनांथि जानानै फैबाय गुबुनखौबो नुबाय नालाय। इसेयाव सोलिनो सानला राव दिनै बयहा ओ नखर नखर गारि मथर सोरहाबा ओ गारि मथर बिदि गैयाब्ला लाजिनाय मोनो मानसि। मानसिफ्रा आरो बि हिंसा सानज्लायनायबो जायो आरो। बिथां लाङा लाद दों जोंहानाव गैया बिदि मोनसे ओ मानसिफोरहा गोसोआव बेरेखा सानलायनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि नि थाखायनो मानसिफोरा खामानि मावो मबेथिं मा जागोन जाया बेफोरबाय दा खालामो मालाबा समाव आरो बेफोरबायदिनो सम फोरा माने
औ
जिउ सोलिनायाव जोबोद माने गोबां खामानि मावो मावै गावनि देहा खौ फोरखौबो बिदि सामलायनो जोंहा सम गैया बादि जालांलाय बाय आरो मानसिफोरना बिराद खामानियाव बिज जि जालांबाय गावनि देहा फोर खौबो जोथोन लास्लाबलायनो तालबो गैलायि खामानि मावै मावैनो बेफोरखौ खौ नुनो मोनदों। आरोथ' ओ बुंनो थाङोब्ला बे थिं रां फैसा खामायनाय बायदिसिनाजोंनो मुखुब आरो गोब बाङानो बेनिफ्राय गावबा गावसै। सोर थालांदों सोर थालाङा सै बेखौ नोजोर होनायाव गैलिया आरो नों थाङा जेरैबायदि बुंबाय दानि बेखौनो नुसै आरो आंबो
उ नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आं मेगनजों गावनो नुदों दिनैनि मुगायाव सोरबा रांनि थाखाय गावखौ फानदों आरो रांनि थाखाय गलामजादों सोरबा सोरनिबा थाखाय रांनि थाखाय बैनानै जानो गोनां जादों सोरजोंबा रायजानो गोनां जादों सोरजोंबा बुजानों जानो गोनां जादों सोरजोंबा थगाय जानो गोनां जादों सोरजोंबा थुमखि जानो गोनां जादों नुदों आं नों बा बुंनाय बायदिनो दिनैनि मुलुगाव बेफोरबायदिया सोलिखासै आरो सोलिबाय थानायबो नुदों। नाथाय ओरैबायदि दिनैनि मुलुगाव रांनि जायफोरा ओ बान्दोल बान्दोल रां गोनां बैफोरबो राङा थोजोबा रांनि सायाव बिसोरनोबो नांगौ रां आरो गैयैफोरनोबोथ थांना थानो खबसे ओंखामनि थाखाय नांगौ रां दा बेफोरबायदिनो दिनैनि मुलुगाव ओरैबायदि जादों जेनेबा रावबो रावनिबो थाखाय सम गैया बेखायनो समजों खारफानो गोनां जादों सुबुं माहारिया नाथाय बिब्दि खारफानाय खारफायै खारफायै सानसे बबेसिम सहैगोन बेखौ रावबो राव मिथिलाया खालि मिथिगौ जे गावखौ बोरै जिउआव थांना थाजासिम बोरै जिउआव गावखौ डेभेलप खालामनानै मोनसिया गोजोनै रंजा खुसि बारहोनाय बेखौसो सुबुं माहारिया नायगासिनो दङ नङा होमब्ला
नंगौ
खि जाया दिनै नाय दिनै न'खर गंसेब्लाबो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब'-बिनानाव बा बायदि बायदि ओ बे बेफोरनि ओ समावबो माने जोंहा अनज्लायनाय गैला। बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समाव जोंहा मा जायोमोन जोंहा मतलाब जोंनि ओ गामि दफाफोराव सावरि बादारि जानाय सोरजोंखौबा हेफाजाब होनाय सोरबा एसे जौ मोनलोंबानो जोंहा खामानि मावफानाय बिदिनो हेल्प मोनलायनाय मिनिनाय रंजानाय ज' ज' मोसानाय मोनसे फोरबो खुंनाय बेफोरबायदिनो ओ गोदोनि दिनाव जोंहा सोलिबोदोंमोन नाथाय दिनैनि दिनैनि दिनाव दिनै न'खर न'खराव बो नुसै जोंहा जोंहा गासैबो ओनसोलावनो नुसै जेरैबायदि आ गावबा गावनि गेजेराव अननाय गैला हेफाजाबनि थाखाय रां नांगौ रां गैयाब्ला हेफाजाब गैया रां गैयाब्ला मिनि खुसि गोजोन गैया रां गैयाब्ला रावनिबो उनाव मानसि गैया रां गैयाब्ला रावनिबो थाखाय रावबो सम गैया नङा होमब्ला?
थारैनो
आं नोंथाङाबो बेनि बागै सुंदै फोरमायजागोन।
औ बेनो नोंथां बुंनायानो जाहैबाय दानि जुगाव राङानो जोबोद गिदिर मोनसे ओ जाहोन जाना फैबाय आरोना रांजोंनो जागायनाय रांजों जोंनो जोबनाय रांजोंनो गोबां सोमोन्दोफोराबो बिदि गोमोरलांनाय रांजोंसो जेनेबा सोमोन्दो थाज्लायनाय बायदि जाबाय आरोना जोंफोरा बेखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगाव जोंफोरो माबा मोनसे थांखिफोरखौ जाफुंसार होनोब्लाबो रां थानो नांगोन रां गैयाब्ला जागायनोनो हाना नाय नङा नङा होमबा गासैखौबोथ हारसिं खा खालायनो हाया नालाय मान सिया ओंखायनो जेखिबो थांबाबो रां नांगौ जोंनो जेखिबो थांबाबो रांनि गोनांथि
नोंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों। औ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आरो आं दिनै नुबोदों सोरबाया जुदि गेदेर गेदेर बेराम आजार जायोब्ला दिनै हस्पिटालाव जुदि लांनो थाखाय देहाखौ जुदि जिउखौ जुदि रैखा खालामनो थाखाय जोंहा रांनि गोनांथि जायो नङा होमब्ला? दा बेफोरबायदिनो जोङो माने जिउखौ जों रावनावबो बिनानै मोना अब्लाबो जोङो रांजों बायनानै साननैसोखौ जों थांनानै थानो हायो नाथाय रां गैयाब्ला जोङो ओआ गावनि जिउखौबो जोङो बायनो हाया बेफोर बेबायदि जायो आरो माने दा जेरै नुबोदों सोरबा एसे लोमजानाय मानायावनो एसे थाखा गैयिनि थाखायनो सोरबा गावबा गावखौ रुंसारि खालामनानै लानो गोनां जादों सोरनोबा बेरामिनि थाखाय गोबां रां नांगौ जादों रां गैयिनि थाखाय बिथाङा गोमालांदों आरो सोरबाया ओरैबायदि जादों फिसा मोनसे बेरामजों भुगिनानै दङ जाय रांनि आंखालाव गावखौ जिउआव मोनसे आ गावखौ रैखाथि खालामनो हायाखै दा नोंथाङाबो सुंदयै फोरमायजागोन
औ बेनो ओ जोंफोरा रां नङाबा जोबोद माने जारला जाना फैयो आरो जिउ खुंनाय मोनसेयाव दा बेमार आजार ज जायोब्लाबो रां नांगौ जुदि रां नोंथांनियाव गैया नोंथांखौ ओ सोरबा अन्नानै हस्पिटालाव जे ओरैनो बिराद ओ हामा जादों बिथाङा ओ बेहा एक्सिडेन्ट जादों गोबां गोब्राब बिनि थांना थानाया दा बेखौ नायग्रोनाया हाम बेफोरबायदि खालामा आरोना रां जुदि नोंहा दं खायो अब्लासो नोंखौ नायगोन जुदि नोंथांनियाव रां गैया अब्लाथ नोंथांखौ बिसोरो बिदिनो दोनथ'गोन आरो बेनि उनाव जुदि सोरबा उफाया रां होनो हायोब्लाथ' बे खौ नायनाय जासिगोन जुदि रांखौ होनो हायाला ओ अब्ला जेनेबा बेयो बिदिनो गोबां जादों आरो जोंफोरा हस्पिटालाव बिदिनो रां होनो हायैनि जाहोनाव बेमारजों भुगिनानै थैलांनांदों मानो होनोबा हस्पिटालाव लाङोबा बो फैसाजोंसो नायगोन नालाय जायहा फैसा होनो हादों आरो जायहा फैसा होनो हायाखै बिथाङा थालांगोन नायजानाय नङा सोरबाया अननानै बेफोरबायदि नायग्रोनि जिउ बासायनि बि बिदि खम आरो जायानो आरो
औ औ नंगौ नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों आरो आं नोंथांनि सोंथिनि फिननाय होनो हानानै आंबो गोजोननाय मोनदों आरो आंनि सोंथिनि फिननायखौ नोंथाङा जे रोखा रोखा होनो हादों आं जोबोद गोजोननाय थादों थां दा जेखि जाया आङो नेक्स्टाव नोंखौ नेनानै दंबयो जे नों बिथांनि सोंनायनि फिननायखौ आं मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय नोंथांखौ दानिया गोजोननाय थाबाय गोजोन्थों।